होनदों ना अ।
ओ खानादों ना नोंथां?
औ नों खोनादों। नोंथांनिफ्राय एसे आइडिया लानोमोन आरो आंबो एसे रायज्लायनोमोन रायज्लायनो हागोन ना फ्रिबा? तपिक आनो जाबाय माबा दैनि बा जोंनि बुहुम दै खोनादों। माने आंनिसे रायज्लायनोसै फंनैसो बाथ्रा होनोसै आं
जागोन दे।
मानिे जोंनि बुहुमाव रैनो सेभेनटि स्निजिसे म दै दं जोंनावो मिथिखायो नोंथाङाबो
औ औ।
सेभेन्टि पारसेन्ट दै दं जोंनाव बुहुमाव बे बे दैखौथ' जों गासिखौबो लोंजोबनो हाया। ए' जों खालि दस पारसेन्टफोरखौल' लोंनो हायो दैखौ जों दिनि मानि देहायाव जों लानो हायो उनाव बि बा बाखिनाय दैया जाबाय माबानि जेनेबा असिनफोरनि जाबादिया जों बिदिखौथ' लोंनो हाया बि सिनि दं बिदिखौ
औ।
बिदिफोरा जेनबा असिनाव ना दं मा दं जेनेबा ओ फुख्रिफोरनि दैखौबो लोंनो हाया जों पियर खालामामनानै लोंनांगोन। बेनिस जोंनि जोंनि जेनेबा दैया जा इम्परटेन्ट जेनेबा जोंनि थाखाय नांथारगौ। जों जेनेबा गस्ला सुनायाव नांगौ ओंखाम संनायाव नांगौ ओंख्रि संनायाव नांगौ। जोंनि दुगैनायावबो नांगौ। बासन बारथोन मा मा सुग्रयाव नांगौ ज जोंनो दैखौ नंगौना नोंथां।
औ औ।
बिदिनोस जों दैखौ बेलेग बेलेग जायगायाव बाहायो जेनेबा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन। मानो नांगौ औ।
दैयाखौथ' गासिखौबो दैयाखौ मानि थाखाय नांगौ नोंथाङाल' होनखाबाय आर ना माखासेफ्रा जोंनि सि रा बिदिनो मा नङा बेखौहाय ओंखाम संनाय मानायाव नोङो होनोना आरो हसिन माने मा बियो लैथोफोरनि देहाखौ जोंनो हाया आरोना। मानो होनोब्ला गोबाब जानायखाय नङा होमबा मानो होनोबा बे गोबाब जानायखौ लोंनो हाया। बिनि थाखायबा जोङो एक्सट्रा जेनेबा हारसिंनिफ्राय बख'नांगौ जाहैयो आरोना। थिग बेबायदिनो मा दैयाखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोम बाहायनो हायो जेरै गारि मटर सुनाय बिदिनो लामा आरि फोसाबनायफ्राव देव जांग ज हमनानै लायोबा जों लामा फोसाबाय बिनो ओ बानायनो थाखाय जोङथ' सिगां दैखौ नांग्रगौ सिगां जोङो मा? बे हायाखौ सिगां जाय जायगायाव लामा बानायगोन बिसिबां गोलाव
उम
जब खालामगोन सिगां मेजारमेन्ट खालामो एबा जब खालामखांनायनि उनाव बेखौ गोजोहोनो थाखाय जोङो दैयाखौ बाहायनाय जायो आरोना। लैथोफोरनिफ्राय लाबोखांनायनि उनाव एबा जाम्फैफोरनिफ्राय लाबोनायनि उनावहाय ज ट्रेक्टरजों लोगोसे थिंखयाव सुनानै एबा ट्राकफोरनि थिेंकियाव सोनानै लाबोनानै उनाव बेखौ सारना होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना जादोयो गोजोयो होननानै। आरो बिनि उनावहाय जे्लायावहाय ओ मा होनांगौ सिमेन्टनिबो बानाय आरो आला खाथ्रानिबो बानाय नङा होमबा? आं सिमेन्टनि बानायनायखौ होननायसै आरोोना सिमेन्टखौ बानायनो ाजब्ला जोङो अन्थाइ बाला बायदि बायदि रोखोमनि सिनिफोर सिनिफ्रायनो सिमेन्टफोर होखांनायनि उनावहाय ओ दैयाखौ लगायनानै होनाय जायो आर ना।
उम
आरो बेखौ होखांनायनि उनावहाय बेखौ मोजां लगायखांनायनि उनाव बेखौहाय जाय जायगायाव लामा बानायदों बेयावहाय लुनानै होनाय जायो आरोना। आरो बिनि उनाव जेब्ला बेखौ राहोनो थाखाय आरोब जोङो दै सारनानै हो होनांगौ जायो नङा होमबा दैयाखौ आरोबाव जों बेयावहाय बाहायलायबावबाय आरो बिनि उनावहाय जेब्ला जोङो हमनानै लायोबा न'फोर लुयोबाबो जोङो मा दैयाखौ फोनांखावौ आरोोना न' लुनो थाखाय जेब्ला जोङो खुन्थियाफोर बानायो सिमेन्ट बि अब्ला बेवहाय दैखौबो नांगौ जायो। जेब्ला न'फोर बानायखांनायनि उनाव जेब्ला सिमेन्टफोरखौ लगायनो थाखाय बाला अन्थाइजों लगायनो थाखाय दैखौ नांथारगौ जायो नङा होमबा आरो बेखौ राहोनो थाखाय थाखाय एबा गोजो होनोनो थाखाय बेखौहाय मा सारनानै होनाय जायो आरोना आरो जेब्ला हालु होगोन इथायावबो जोङो सिगाङाव मा दैयाखौ होोग्रोनांगौ जायो आरोोना बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमावहाय बाहायनो हानायखौ जों नु नुनो मोनो आरोना थिग बेबायदिनो आरोबाव गारि सुनायावबो हमना लायोबा जोङो गारिखौ सुनो थाखाय जेब्ला मैला जायो अब्ला बेखौ खारनो नाथाय जों बेखौहाय बारफोरजों खारहोनो हाया नङा होमबा? जों हुगारनायखौ खारो जोबनो हाया जुदि हाब्रोरफोर नांदोंब्ला नाथाय मा जेब्ला दैजों बेखौ सुयोब्ला साफा जायो आरोना नङााबानोथां आरो जोङो मा? बेजों लोगोसे आरोबाव जोङो जोंनि लोगोग दैया गोबां हेफाजाब होयो हमनानै लायोबा जोङो आबाद मावनायावनो जोङो हमनानै लाबाय आरोोना जेब्ला जोंङ माइ आबाद गायो अब्ला दैहाखौ जोङो नांथारगौ आरोना मानो होनोब्ला बियो दैजोंसो थांनायलाय बेखौ जोङो दै नङाब्ला बेखौहाय फोथांनो हाया आरोना। आरो जोङो आबादखौ मोननो थाखाय गोब्राब जायो आरोना आरो मोननोबो थांखाया दै गैयाबा। मानो होनोब्ला जोङो सिगाङाव माइखौ गायनो थाखाय जों बेखौ हालेवग्रोनायावबो जेब्ला जोङो दैहाखौ नांगौ जायो खोथियाफोर गायनो थाखाय जोङो मासिग उन्दै सोग्रखांनायनि उनावहायसो बेखौहाय गायनो हायो आरोना आरो बिनि उनावहाय जों जै मा बिदिनो कारेन्ट एबा मोब्लिब बानायहनायावहायबो जोङो दैनि थाखायसो हेफाजाबखौ जों मोननो हादों।
औ।
जेरै जोङो मा चार्जफोर होनो हादों गारि मथरफ्राव जेब्ला जों मबाइलफ्राव जों चार्ज होनो हादों। फांखा आरि टिभि आरि लाइट फोसनायफ्राव जों सानो मोननो हादों आरो मोब्लिबनि माबाखौहाय बिनि उनावहाय जेब्ला जुदि मोब्लिबखौ सालायनो थाखायथ' जों दैनिफ्राय जौ हायो नङा
औ नंगौ।
लैथोफोरनिफ्राय बा जायगाया खारदों बेनि नथायनि हिसाबै बेखौहाय बानायनाय जायो आरोना दैया गोबां रोखोमनि जायगायाव जोंनि थाखायै हेफाजाब होदों। बिदिनो बिदि जों फुख्रिफोर बानायबा हयथ' ना फोर फिसिनो थाखाय दैयाखौ बाहाय जायो आरोोना नङा होमबा नोंथां जुदि नाया ब' दैयावसो थाङो नालाय जोंङ न'खराव एबा न'खर गावनि न'खर फोथांनो थाखाय जेब्ला नाफोरनि गेजेरजोंबो मा बिदिनो फालांगि खालामनायखौ जों मिथि औ नायाथ' दैयावसो थायो नालाय बेखौ फुख्रि जावखांनायनि उनावहाय दैखौ होनानै नाखौ दोननाय जायो आरोना बेनि उनाव आदारफोर होनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो नोंथाङा दंखाबाय ओंख्रि बायदि संनायावबो होन होनदों बिदिनो थोरसि लथा सुनायावबो होनदों। जुदि दै नङाबानो जायानो होनजायो आरोना दैया मानसिनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो। जिब जुनारनि थाखायबो जोोबद गोनांथि जिब जुनारफोरा बिदिनो थांनानै थानो थाखाय जिउ गोनांफ्राथ' जों दैखौ नांगौ नङा होमबा? दै नङाब्लाथ' जों बोरै थानानै थानो हागोन बिदिनो माबा मोनसे खाजा जाखांनायनि उनाव हयथ' बिसोरो मा जि बि हमना लाबाय जेना बिसोरो गांसो फोर जाखांनायनि उनावहाय मा दैयाखौ लोंखां लोंनांगौ जायो आरोना। मानो होनोब्ला दै नङाब्ला बियो हजम जानो नागिरा आरोना मानसियाबो बेफोर नांगौ जानायखाय बेखौ जोबोद गोनांथि हिसाबै बेखौ बाहायनाय जायो आरोना। आरो नोंथाङा दैनि सोमोन्दै आरो फंनैसो होनबावदो
उम औथ खोनादों नोंथाङा दों बिराद दा इनफरमेसन होबाय नोंथाङा जि बेखौ नांगौ बेलेग। बेलेग जायगायाव नांगौ आबादाव नांगौ आजिखालि मा होनो नोंथाङाथ' खोनादों इटानल होननाय मोनसे बुस्थु दं। बिदिजों थाव बानायदों बि खोनादों आजिखालि दा बेयाव दै इउस खालामो। बे थानला मोनसे मोनसे माबा पेट्रल बान होनजायो जेखे पेट्रल नंज्राया बेयाव बेयाव जा बुरजाद दै इउस खालामो औ। दैजोंनो बानायनाया मानिे बेयाव नाइनटि पारसेन्ट दैयानो इउस जायो बेयाव ओमफ्राय जों एफा एफा दै गारबा जों बुहुमावाथ' बांद्राय दैयानो थानाय नङा। होमबा नोंथांनि थाखाय बे नंगौना नङा बेखौ इटानेलखौ बानायनांगौना बानायनाङा। नोंनि हिसाबै नोंथाङा बे दैजों बानायनांगौ ना बानायनाङा
औ
होनानै उम उम। नावनि नोंस्राथ' बायजि दैखौ नांगौ बुहुमनि थाखाय नांगौ बे आजिखालि सेपटि गासिबो जों दै दनो दै गैयाबानो जेबो थानो हाला जों जेनेबा जों जुइस बानायनाय जेबो जुइस बानायनाय कल्ड्रिंक बानायनाय जेरावबो नांगौ दैखौ जेरावबो नांगौ जेनेबा जुनार जुनारफोरनोबो नांगौ दैल सानसे दैल मोनलोङाबा थैहां थैहां जायो माथो।
औ औ
बिदिनो दैखौ नांथारगौ माने जोंनि बुहुमनि थाखायबो जोंनि देहानि थाखायबो बेलेगनि थाखायबो ना बिदिना दै जों मालाबाा दैजोंबो जों मानि रां खामायनो हायो। बेलेग बेलेग दं नोंथाङा एसे फोरमायबनो हागोन एसे
औ दैनि बागैनो औ औ जागोन नोंथां जङो हमनानै लायोबा नों थाङाथ' दै बानायबो होनदों आरो माखासे बिदिनो थावि बानायनाय थाव बिदिनो पेटल आरारिफ्राव दैजों मिक्स खालामनानै बिदिनो फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों माखासे एसे दैया माने जोबनो माने बियो जोबनो थाङा बे नंगौ आरोना। बेखौ फोजोबनो थाखाय गोब्राब आरो मानो होनोबा जोंनि बाहायनायफ्रावसो माने जोंनि थाखाय गाज्रि जायो आरोना। आरो थिग बेबायदिनो जोङो मा बिदिनो मोजां खामानियाव जुदि जोङो हमनानै लायोबा जोङो थावथ' मोनसे थाव हिसाबैसो बायो नालाय बेखौहाय दै जों मालाबा मिलायखायो थावा थाव आलदाखा आरो दैया दैखा बिसोर मोननैजों मिलायखांनायनि उनाव बे थावा थावजों जों गारि मथर सालायनो हागोन बे नङा आरो
उम नंगौ
गलायखांनायनि उनावहाय आरो बेजों लोगोसे जेलागोन फेक्ट'रिफ्राव जोंङो बायदि बायदि रोखोमनि जाग्रा मुवाफोर बानायो नोंथांङो होनबाय कल्ड्रिंक बायदिसिना बिदि खख'ला फेब खसि आरो बिजोंनो लोगोसे मा होनांगौ बेखौहाय मेंग' जुइस बायदि बायदि रोखोमनि आर ना बेखौ दैजों बानायनाय जायो थारैनो नंगौ बायदि बायदि रोखोमनि मुवाफोर होखांनायनि उनाव बेखौसो मिक्स खालामखांनायनि उनावहाय मा? बेखौ बानायना होनाय जायो आरोना। नेथारनो नंगौ आरो ना आरो फेक्ट'रिफ्राव बेखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे जोङो जेब्ला दखान बाजारफोर जेब्ला होयो साहाफोर लोंनायावबो दैखौ बाहायनाय जायो दै नङाबो दा मानो इसोर मोनैजों मोनसे जायो नालाय दै जेब्ला गाइखेरजों दैजों लङाखै खांनायनि उनावसो मानोबा मोजां मिलायखांनायनि उनाव हब्लासो साया गोथाव जायो नंङा होमबा? थिग बेबायदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जेब्ला जोंङो जाग्रा मुवाफोर आथाजों बानायनाय मोनसे खर'था हिसाबै बे जाग्रा मुवा मोनसे बेखौहाय मा दैजों लगायखांनायनि उनाव एबा
उम
मोजां नानायनि उनाव बेखौ बानायनाय जायो आरोना मानो होनोबा बे गोरानथ' जाजाखाया। मान दै थानाय जानांखागोन आरोना होनबासो बियो जाजागोन बिदिनो बायदि बायदि रोखोमाव बायनायखौ जों नुनो मोनो हमनानै लायोबा मोनसे जोंङो साहा बागानफ्राव जेब्ला जों बानाय साहा बागान बानायो एबा आबादखौ जों बानायो अब्ला मा बेवहाय सारनो थाखाय जोंङोहाय दै दुखनांगौ जायो होनब्लासो बियो मा मोजां माने बिदिनो देरगोन औ बेबायदिनो आरोना जदि दै गाबोला बियो मा थाजिम माने मोजां जानाय नंङा आरोना बेयावहाय दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोम रोखोम एबा नागारलायनो हायै सोमोन्दो दं आरोना जिब जिबि बिफां लाइफां गासैजोंबो आर ना होनबा नोंथां समाबो जानाय जोंनाया दोनथ'लायनोसै नामा?
औ जागोन